हेलौ खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नै आं आंनि माथोखौ
औ खोनादों नोंथां ओ आङो ओरैनो दायो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां
अ सानजुफुनि जाखांबाय नामा
अ जाथ'नाय जायाखै नोंथां दायो
नोंथाङा फ्रिआव दङब्ला आङो नोंथांजों माखासे खोथा रायलायनो होननानै हरनाय जादों अ सोलाबगोन ना?
औ औ नोंथां औ हागोन नोंथां हागोन
अ होमब्ला आङो नोंथांजोंहाय ओ ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनसै ओ जोङो गोदो गोदाय माने आखाइजों हेबनाय ओ इदिनो संग्राय सान्द्रि बिदिनो माखासे जेखाइ खबाय ओ बेफोरनि बागैनो रायज्लायनसै आङो ना नोंथां
औ औ
होमब्ला जोङो औ एसे आं बुंथिना होग्रोनोसै ना नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथां
औ होनबा जागायनसै औ
औ
जोङो गोदो गोदाय माने आखाइजों हेबनाय होननानै बुङोब्ला माने जोङो बुंलांगोन दि जोङो जेखाइ खबाइ सान्द्रि संग्राय सान्दांगा बिदिनो ख ओ बिदिनो नांगोल जुंगाल बेफोर गासिबो माने आखाइजोंहाय जोङो बानायनाय आखाइजोंनो सोरजिनाय माखासे ओ आगजु बा मुवा बेसाद बेफोरखौहाय जोङो गोदो गोदायनि रायजो जानाय समावहाय माने बेफोरो आगजुफोरखौहाय जोङो ओ इदिनो न'फ्राव बाहायनाय जायोमोन आरोना नोंथां ओ बेफोरखौ माने जोङो गोदो गोदाय बिदिनो माखासे न'नि खामानिफ्राव बाहायोमोन जेरैहाय जेखाय खबाइफोर होनना बुङोबा जोङो इदिनो ना गुरनानैहाय जानायावहाय बाहायोमोन इदिनो सेन खौहाय जों ना सानानै जानायाव बाहायोमोन बिदिनो संग्राय साद्रिखौ जोङो माइरं सालिनाय बा जावनायफ्राव बाहायोमोन सानदांगा फोरखौ जोङो इदिनो माइ गुग्ला सालिनायाव बाहायोमोन नांगोल जुंगालखौ जोङो इदिनो आबादनि माइ एवनायाव बाहाय बाहायोमोन ओ इदिनो साल गान्दैखौ जोङो जि दानायाव बाहायोमोन माने गोबां माने बेफोरखौ आखाइजों हेबनानै गोदो गोदाय माने गोबां बाहायबोयोमोन गोबां सुबुङानो बेफोरजोंनो माने जिउ ओ खुंबोदोंमोन बेफोर मुवा बेसादफोर खौहाय लानानै ओ नाथाय आथिखालाव जोङो नोजोर बोनानै नायोब्ला जोङो माने बैफोरबायदि माने माखासे मुवा बेसादफोर बहाय हेबग्रा माने सुबुंआ माने समजों लोग गोसे माने सोर सेन्स जाबोयो नालाय सोलायबोयो नालाय सिगांनि जि बोराय बुरै दंमोन बि बिसोरो माने गाव गावनो आखाइजों हेबनो रोङोमोन आखाइजों बानायनो रोङोमोन नाथाय जा नैबे
औ
ओ आथिखालावहाय माने बेफोरबायदि आखाइजों हेबनो हानाय सुबुंफोरखौहाय जोङो मोननो थांलिया बा नुनो मोनलेया माने आजिखालि ओ जे जोंनि देर बोनाय बा ओ दाबानि सुबुंफोरा माने सोलोङाखै आरो ना बेफोरबायदि बुस्थुखौहाय जेनेबा दाननाय हेबनायफोरखौ बेनि थाखायनो बेफोरखौ माने हेबनो रोंला बानायनो रोंला बिनि थाखायनो माने जो बैफोर मुवा बेसादफोरखौहाय माने आखाइजों हेबनायफोरखौहाय मोननो थांलिया आरो ना बहुद खम माने मोनसै आरोना नाथाय आथिखालाव औ औ मोनबाबो खम आरो ना साफा सानै बे गामियावहाय नोङो साफ साफा सानैखौल' नुसिगोन आरो माने गोदो गोदायनि बोराय बुरैफोरखौल' हेबनाय बा बानायनाय बेफोरबायदि दङ ओ आथिखालावथ' माने जि जौगाथाय मुगा खौहाय माने गोबां गोबां मिचिन बार ओ इन्डास्ट्रिफोर खुलिबाय ओ माखासे बानायनो हाग्रा मिसिनफोर ओंखारबाय बेफोरखौ माने सेकेणडावनो बिदिनो ओ प्लास टिकनि सियार प्लास्टिकनि सानद्रि प्लास्टिकनि सानदांगा बेफोरबायदि माखासे मुवा बेसादफोरखौहाय माने मेचिनफोरजोंनो बानायनायखौहाय नुबोबाय जि दाग्रा मेचिनजों जि दाग्रा ओ मिसिनजोंनो एवग्रा बेफोर माने गासिबो माने आथिख माने मेसिनजोंनो सोलिजोबो नालाय ओंखायनो माने ओ इदिनो बुहद सोलायबोबाय माने दिना आखाइजों हेबनायखौ मोनला मेसिनजों बानायनाय फोरखौहाय माने आथिखालावहाय गोबां मोनो आ आथिखालाव माने आजिखालिनि सुबुंफ्रा माने एजिसिन खौ नागिरो माने सहसखौ नागिरो माने बायबानो मोननाय बेफोरबायदिखौ माने नागिरसै आरो ना बेनि थाखायनो माने जोंनि ओ जि आखाइजों हेबनानै मोननाय इफोरबायदि ओ जि मुवा बेसादफोरखौ मोननो थांला रोंनाय सुबुंफोरखौ नुनो थांला बेफोरबायदि माने इजिनि इजि जालांनायखौहाय माने नुबोदों आर ना गोदो औ माने बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौहाय माने गोदो आखाइ हेबनायफोरा माने माने आथिखालाव माने गोबां बेसेनावहाय फाननो हानाय फाननायखौ नुयो आरोना माने गोदो गोदाय गोदो गोदायनि माने जि सानद्रि संख्रिफोरखौ माने आथिखालाव नायोब्ला माने एसे फाननो हायोब्ला माने मोजां आर ना माने गोबां रां आरजिनो हायो आर ना माने आखाइजों हेबनाया माने सोब बुस्थुआ माने एसेब्लाबो दाम गोसासिन जायो आरोना
औ औ
औ बेनिनो माने जोंथिंजाय बेबायदिखौ नुनो मोनदों आरोनाा आथिखालावथ' बहुद खम हाथाय बाजाराव मोननाय मुवाफोरखौहाय मानसिफ्रा बायसिगोन अफ्रावहाय इउस खालामसिगोन बाहायसिगोन बेफोरबायदि बेहाय नुनो मोन्दों आरोना होमबा औ नोंथाङा नोंसोरनिथिं माब्रैबायदि सोलियो बेफोरबायदि आ आखाइनि हेबनायफ्रा मोनगोनो मोनला आखाइजों हेबग्रा सुबुंफोर दंना गैला बेफोरबायदि माने एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन थारैनो हागोन
दा बुंनो थाङोब्ला नोंथां नोंथाङा दानिसो जेरै फोरमायलांदों गोदोनि दिनावहाय जोंनि आबौ बबैबा जोंनि आइ आफाामोनानि समाव गोबां रोखोमनि बिदिनो सान्द्रि संग्राय सान्दांगा बायदिसिना औवानि बुस्थुजोंनो गावनि आखाइजोंनो हेबनानै दिरुन्नाया सोलिबोबाय थादोंमोन आरो ना नाथाय जों आथिखाल खालाव नुनो थांसै जे बेफोरबायदि हेबग्राया गोबां बुरजा गामियावसो सासे सानै बिदि मानसिखौल' नुसै आरो बिखायनो जोंना ओरैजाय सान्द्रि संग्राइ हेबनाय बा गावनि आखाइजोंनो बानायनाय मुवा बेसादफोरा खमायलांनो हमबाय जायनि जाउनाव जोंनि बानायग्रायानो गैला जिथु जोंनि बेफोर खमायलांनो हमबाय आरो दा आथिखालाव जेनाखि सोलियो बे जेनाखि गोनोखोआरि मुगाजों गोनोखोआरि आदबजों दाजानाय बे मेसिनजोंनो माने जोंना ओ जेरैहाय जोङो संग्रायखौ बानायनाय जायोमोन ओ माइरं जावनो थाखाय दा जोंना बे बे संग्राइजों माइरंखौ जावालासिनो जोंना मेसिनावनो माने डाइरेक्ट माइरंखौ होनाय लोगो लोगो फांखानि बारजोंबा बे मेसिननि बारजोंनो साफा जाखायो बेबायाददि मोनसे सोलायनो हमबाय आरो जोंना मा ओ होनो जेरैहाय जोंना सान्द्रिखौ बाहायोमोन जोंना माइरं सालिनो थाखाय दा जोंना आरो बे मा जालायखो बे माइरंआबो जेरैहाय जोंना दा मेसिन ओंखारदों बे मेसिना माने गावनो हारसिं माइरंखौ सालिनानै गावनो हारसिं जों माने जिनाखि दाखोर दाला थायो बेफोरखौहाय ओ गावनो मेसिनानो बोस्रांजोबनानै होयो आरो बोखारजोबनानै होयो दा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि सोलायनाय खौहाय जों नुनो मोनबाय आरो आरो आथिखालाव जों बुंनो थाङोब्ला ओ जिथु जोंनि प्लास्टिकजों दाजानाय मुवा बेसाद आरो जों गोदो मामोननो जोंनि आबौ आबै आबौ बा आइ आफामोननि समावहाय जोंना जिरायनो थाखाय सियार नांगौमोन नङा होमब्ला बे जिरायनायावबो जोंना सियार ओ बानायनाय जायो मोन नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनबाय प्लास्टिक बे प्लास्टिकआ जाहैबाय ओ सेकेण्ड मा-माखासे समनि समावनो माखासे समनि उनावनो जोंहा गोबां रोखोमनि ओ सियारखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय गोदोनि समाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंना गंसे सियार बानायनो थाखाय गोबाव सम नांगौ जायोमोन जेरैहाय जोंना औवानि सियार बानायोमोन दंफांनि सियार बानायोमोन नङा होमबा नोंथां दा बेफोरखौ बानायनाय समाव जोंहा औवा दाननाय बा दंफां दाननानै फोराननाय बेफोरबायदि गोबां स ओ खामानियावनो जोंना सम लायोमोन आरो दा बेनिखायनो जों बुंनो हागोन ओ नैबे जिथु आथिखालनि मुगा बेयाव जोंहा ओ गोबां सहसबो जाबाय आरो जोंना ओरैजाय ओ मुवा बेसाद सादाबो बांबाय नाथाय गोदोनि समावहाय मामोन ओ जिथुनाखि बे औवाजों आरो दंफांजों बानायनाय बेफोरबायदि जिनिसा जोंना ओ गोबाव लानायनि जाउनाव जोंना खमबो जायोमोन आरो आरो जों बुंनो थाङोब्ला जिथु गोदोनि ओ बेसे ओ मा होनो बेखौ औवाजों बानायनाय बा दंफांजों बानायनाय बा रायदोंफोरजों बानायनाय आ बेफोरबायाददि बुस्थुआ बेसेन गोनांमोन आरो नाथाय जों बै ओ जोंनि आबै आबौ बा आइ आफामोननि समाव जेरैबायदि बेसेन होयोमोन ओ दानि समावहाय बेनिख्रुइ बांसिन बेसेन होनानै जोङो बायनायखौ नुनो मोनो आरो जुदि दा आथ-आथिखालावबो ओ जिनाखि बे औवाजों बानायनाय दंफांजों बानायनाय ओ सियार ओंखारोब्ला जों बेनि ओ गं जेरैहाय जोंनि प्लास्टिकनि सियारा बेसेबां दाम बेनिफ्राय माने जोंनि गोदोनि औवाजों बानायनाय बा दंफांनि दंफांजों बानायनाय सियारा फाननै गुन बा गुन मोननै बारा जायो आरो दामा नङा होमबा नोंथां दा जों आरो ओ आथिखालाव जों मोनस मोनसे नोजोर ओ मोनसे जिनिसखौ नोजोर होदों बे जाहैबाय जिथु जोंनि गोदोनि बे मा होनगोन बेखौ जेरै औवाजों बानायनाय दंफांजों बानायनाय संग्राय, सान्द्रि हेबनाय बायदिसिना बे खामानिफोरा बर'नि नेरसोन सोमोन नङा होमबा बे जाहैबाय जोंनि मोनसे हारिनि नेरसोनथि बिनिखायनो जोङो दा बैफोर गोदोनि हारिनि जिथु जोंनि दानाय लुनाय आसार खान्थि बैफोरखौ माने जोङो लाखिनो थाखाय फोथांनो थाखाय आथिखालाव मा नुदों आ जायफोरनाखि गभारनमेन्ट कलेज बेफोर ओ कलेजफोरावहाय जोङो ओ बेफोरबायदि सान्द्रि संग्राय हेबनायफोरखौहाय ओ दानि उन्दै उन्दै जिथु जेनेरेसन बेफोरखौ जोङो नुफिननो मोननाय जादों आरो माने बानायहोफिननायखौ जों नुनो मोनदों ओ
उम
थांखिया जाहैबाय जोंना मा जोङो जेरैहाय गोदो ओ औवा औवाजों सं मा होनो औवाजों दंफांजों बायदिसिना ओ सियार बेसाद सान सान्द्रि संग्राय बानायोमोन आथिखालावबो ओ बेफोरखौ जोङो लाखिफिननो थाखाय जोङो बेफोरबायदि ओ कलेजफ्राव बा गभारमेन्ट इउनिभारसिटि कलेजफ्राव जोंङो ओ बानायहोफिननायखौ नुनो मोनदों आरो जाय जायनाखि जोंना ओ बेफोरखौ बानायोब्ला जोंनि हारिया थांनानै थाफिनगोन बा जोंनि इयुन जेरैहाय जोंङो सिगांनिखौ गोसोखांफिननानै इयुननि ओ इयुन जेनेरेसनाबो जोंना रोंलांफिनगोन बेबायदि थांखिखौ लानानै जोहा ओ बानायहोनाय जाफिनदों आरोना नोंथां। दा जोंना बिदिबा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नों
औ औ जानानै फैबाय नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला ओ जों बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला नैबे सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
म उ थैस दा
औव दे बिदिब्ला नोंथांजों जोंनि दानाय लुनाय बा जोंनि मुवा बेसादनि सायाव ओ नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोसोआ गोजोननाय मोनबाय।
औ गोजोन्थों नोंथां बिदिब्ला।
ए
औव